हेलौ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना
नोंथां
औ
देबं
खोनादोंना नों थां नोंथां फोरबो होनो फोरबो होनोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायोना अ माखासे फोरनि माखासे फोरबोफोरखौ नोंथाङा एसे बेखेवना होयोब्ला मोजां जागौमोन हागोन ना नोंथां
गोन
फोरोंनाय बब्ला जोङो गुबैयै बैसागो फोरबोखौ मिथिनाय जायो बैसागो फोरबोखौ जोङो गाहायै मोनथाम रोखोमै फालिनाय जायो जेरैहाय रंजालि बैसागु काति बैसागु आरो मागो दमासि बे मोनथाम रोखोमाव जोङो बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो
औ
नोंथाङा काति बैसागुनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन काति फोरबो होनोब्लाथ' नोंथां बे फोरबोआथ' कारतिक दानावसो जायो नङा होनबा नंगौना नोंथां औ जों बयबो मिथिगौ बे काति फोरबो होनोब्ला काति कारतिक दानाव जायो काति फोरबोखौहाय जोंनि ओनसोलावहाय जोबोद मोजाङैनो फालिनाय जायो नोंथां बयबोथ' मोनथि नङा होना नों था काति फोरबोआव आबादारिफोरा जों आबादारि फ्रा दुब्लियाव थांनानै खाथि आसा सावहैयो नङा होनब्ला बेखौनो लानानै खा बेखौनो लानानै खाति फोरबो बुंनाय जायो नंगौला नोंथां
नोंगौ
औ आरो
खालि माने आदारिफ्रा
औ नोंथां
आबादारिफोरा फालिनाय जायो गावसोरनि आबाद मावनानै जाहाथे बेनि थाखायनो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो
औ नोंथां नंगौ जोंनि ओनसोलाव आंजाय खुंनाय जायो जेनेबा हमनानै लाब बेलासियावहाय थांनानै थाइगिरावहाय खाथि आलारिनि मुङै थाइगिरावहाय जेवारि बायदि बिदि है सावहै नङा बेखौ आरो अखाखानायनायै थांनानै बेखौ फिन गख नायनानै बेखौ माइयाव बेवहाय बिलिरनाय जायो माने जों आबादारिफोरा बेखौ सानना लायो जे माइ बिदाङा मोजाङै जायोबा फिथाइया मोजाङै थायो जोंनि ओनसोलाव बिदि फालिनाय जायो आरो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि फालियो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन ना
जोंनि ओनसोलावबो बे रोफैनाय जायो काति फोरबोखौ बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव बैसागु हो बेैसाग फोरबोखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव लावनि माला फान्थावनि माला गानहोनानै दैमाया बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना